औ खोनादों औ बहाय दं?
न'आवनो दङ
ए जेरावबो थाङा
थाङा
हा ए बेरायहैजागौमोनलै ओरैजाय टाउनाव, क'क्राझाराव थांनांगौमोन होनदां। ओरैनो
गुदुं गिदिं गोथाव गोथाव जाहैनो
ओम ड्रेस बायलाहैसैमोन बिसा बिसालाव बिसाल मार्केटफ्राव थांसैमोनब्रा
दोनलांग्रायानो गैयाब्रा आंना दोनलांग्राया गैया आंना
साइकेलजों थांजायो
खाथिखाय
आदाजों आंजों
ओ
आङो आंना बिदि आं बिदि हायाना गामोन थांस माथो बेयावनो मोनो खाथिनि बाजाराव मोनो माथो ओम
बुदबाराव होद मोजां मोजां माबाया बेयाव दिनै मा बाराय?
बिस्थिबार।
थोद पाग्ला होन। ए उम। आनो औ। थेवबो थाउनना ब्रेन्डेडसिन जायोना। मोजांसिन जायोब्रा थां।
जों थाउनाव थांनानै फैनायजों गांसे मोनफिनोलै ओमफाय। मोजां मोनो मोननाया ओमफाय थांनानै फैनायजोंनो गांसे मोनफिनो ना। नैजौ रां नांखागौ। सानसे गिदिना फैसै।
साइकेल जोंसोमोन आंना होमबा।
सानसे गिना फैसै ओमफाय। साइकेल मोजां दङ फाग्ला। साइकेला मोजांखाय
गिगि गिगि होननायबाबो जायोमोन।
फास्राय खामलायनाय।
फाग्ला। उन्दु फैनोनो हानाय नङा नोङो फावदार दाफबना लाफैजोबनागोन नोङो।
जायोब्रा जेबो नङा।
आरो बे साइकेला माबानि जाबावदो सिटआ लबारनिया।
मानिया?
बे दालाय लबारनिया जाबावदो साइकेल सिटआ।
ओं जेबो नङा। आगोललाय माथो जोंलाय सानथाम सानब्रै सालायदोंमोन बे आगोलोहाय रिेलि जानायाव।
मिलायलालै दाना आवगोलो फ्रिकटिस थायोमोन।
मेगन गोथौ जालाय लायनाय सालायदोंमोन जोङो।
मा?
दाना जालाना।
जायोलै जाम्बा।
दा बेलासेयाव थावनाव थाङाबाबो दाबिलासि याव माबाबा टाइमआनो सोलाबालै टाइम सोलाबा लावथि सफ बेरायहैजागौमोन
लावथिआव बेरायहैनो
उम टाइमानो जायाना हनै दा टिउसन दङ मा दं
उंलै गामोन जानो दा बिलासि बिलासि जावजाया
बेलासियाव जायालै
ओहो नङाबा बेलासियावसो मोजां बेरायनो बेलासियाव बेरायसै होनबा नङा ओंखायथ' रुबबिबारबा बेलासियाव बेरायसै
उम आरामनो बेेरायलाहैनांगौलै हा
माबा बानायसै ओ औ दैस्राय स्रायाव गामसासो लांखागोन दुगैनो
गामसा लाजायो ओमफाय अखा हाबा गामसा लायालै ओ होद बिदिद्राय थानो हानाय नङदां
हाया जाबाय दैयावलाय मानो हाया बेलाय सानदुं गोसाबासो लांगोन ब्रा सान्दुं गोसा नङाबा डाइरेक्ट बेरायबाय
ओ उम
थाइनै थाइनै लांनानै थांफासै जों सकलेट
मा लानानै
थाइनै थाइनै रां लानानै थांफासै ओमफाय चक्लेट जाना फैसैब्रा
हाहा थाइनैजों जायो नामारा
जाया जाबाय साबा थांबानो दस थाखा जाखाबाय सा ओमफाय नोरै फैसिना माबाजों मा नाम हो माहानोमोनलाय मा गामि मोनलाय बे ओरैजाय सा साहाजोंना मा गामि गोलैयो आमिनफारा
आमिनथारा
औ।
गोजान जाथारो पाग्ला।
ओरै गिदिं बोनोसै एम्फौ जों खनसे फाननानै फैनाय बायदि। इजों खाथि जायो होननानै फैनाया।
नै बेजोंसो फैगोन रिल्स बानायबोनो
अबेहाय थांनायाव बानायखा। अबेहाय बानायगोन नोंलाय अबेहाय बानायगोन ओरैजाय दुब्लिबारियाव?
दलहायाव ओं बरिया जायोना जोंनि
बे आबौ खमिनियाव?
उम।
दा जाबावबाय दा गैला जाम्बा दिं थै गैला दा दिंखिया थाबावबाय? टेक्टर हाबबाय गोदाव।
इयो हाबबाबो।
बिलाय जायो आइ
ओं। होनबाबो जायो खालामजायो दुब्लि लांदांआव बानायगोन हालेवनायबारियाव लांदां। खदाल गंसे लांफागोन।
आलि आलि दान खारलाबायैगोन
लांफानानै आलि दानफागोन उम रिल्सा बेनो जाबायब्रा होन
बे गान मोनसे फिसौजो आबोद मावगोरा होननाया इयो।
ओस होननायखौ?
उम। जायोब्रा जाम्बा।
गोबाव गोबाव गोबाव गोबावजोंसो थाङोलैना?
माया?
आवासाब्रा औ जोंनियाव आं नोङो लायरायहरबाय नै दा थाङासैलाय एसे गोबाव थाङासै
उम लेट नङा दा बो नेट नांबाथाय दायरेख थाङो नेट नांङाबासो।
उम बिदि जायोना?
औ।
उम।
लालसु थाङैया‌ जा‌ गोबाव जाबायलै थांजासिगौमोन ओमफ्राय रबाराव नङाबानो जाया।
एलाय नङाबा नोंसोर सोलाबनाय गोजा थांनो आं
होद सोलाबा आंहा टिउस आंहा गथ'बो दङ आजा नानि दङ सानै। उम।
एग एगजाम खाथिखाय लादों ओं आजाजों नानिजों। नानि आजा एगजाम जाबाय। ना ओंखायनो लादों।
बिसिनाबो होफैदेरबावबायसैलै एगजाम खाथिथारनानै लाहोनानै।
उम।
लाया होनबाबो जाया हा। दासो फरिखा खाथियाव नङाबा। बाबायसोमोन।
औ।
होफैदेरबावबाय।
लादोब्रा बेखौ बेबो जिराया मोनोना।
उम। लालाबायनांसिगोन लै माथो ओरैबो जाया ओरैबो जाया।
बेखारसो जायो ओरैनो खामानि मावनोबो।
गावसोर लानो थिनबा लानोसै। मोजां फोरोङा। खै होननानै माबाबा लाला। गावसोर लादो होनना बुङा लाफैनोसै बिदिसो खामसां। उम। खोनायाखै हेलौ।
हा
सिं दङलै औ माबा खासिया गायदों खोनाबाय उम माइ गायदों माइ माबानियावसो होनबाबो न'आवनो गायदों आदियाव बिसिनाव हेमनमोननियाव गायहोदोंना बिस्रा
गावसा गैलानो मा
गायनो हाया गावस्रा
मानो
ओम नुदों दों नुनाया
ओम बेसेल' गायगोन ना गायजोबगोन जाखो
दलहानिफ्राय बोरिसि दलहानिफ्राय बोरिसिम गायगोन बावनो दङ नोङो दाबो सानजानिखौबो नैबे खौबो दलहाखौ
ए
उम
गैयालै जोंहाथ' गायनाय इथियाबो गैया गायनायबो गैया मानायबो गैया बेखार
है जेनबा माबाबाय मा होनो गायनायनिफ्राय बोरैबाबा माबा हाजिरा मावग्राफोरासो लाफसिन जायो आन्थायबा सानसेयावनो सानसेयावनो थांजोबनाय जायो आरो हाजिरानो दाना नङाबा
हाजिरा मावनानै हायालै फाग्ला माइरंआ
मायरंआ दाम थारना हाजि जायजों जेबो जाया उम्म
सानसेयाव मावनायाव मोननाय ओमफाय सानसेनो थांफिननाय जायोना। बे गायनाय दायरेक्ट माबा ओं गायनायनि ना
उम्म न'आव गायग्रा थानांगौलै हाफोर
माबाखौ मा होनो माइरंफोरखौ बायनांगौ जायोना न बाय बाय
औ खालि ओंख्रिल' सालान माइरंआबो जा दाम जाबाय ना?
ओं ओंख्रियाबो हा थाबानो आलुफोरबो होला जायो नालाय ना?
ओं आलुआथ' जायो जानाया जोंनावबो थ' थांदोंमोन थांनाया
उम्म बेसोरबो हा थाबाबो मोसौ माबा जुनारफोर गैयाब्ला मावजाया ब्रा
ओं मोसौनोनो नांगौ। औ लास
दैज्लां बोथोराव औ
उम्म
दैज्लां बोथोराव मालायनिखौ मालाय बयहाबो मावोना
औ ओय दोनस
मनसिं
दोनसै आंङो दोनसै